ओह
नोंथांआ फ्रि ना
फ्रि
ओ आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना?
ओह जायो
आह जों उन्दै समनि माखासे जोंनि मेम'रिस जोंनि गारबोनाय जाथायफोरनि साखाय बिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन
ओ जागोन दे जागोन
नोंथांआ नोंनि उन्दै समखौ माबायदि बारबो'होनायमोन बा नोङो अबाव थानानै टाउनाव ना गामियाव ना स्कु हस्टेलाव थानानै नोङो उन्दै समखौ मारै बारबो होनायमोन
आंथ' आं ओन्दैनिफ्रायनो टाउनाव थानाय आरो मानि ओ बिमा बिफाआ साख्रिनि थाखाय टाउनाव थाफैनाय गामिनिमोनबाबो स' जनम जानायनिफ्रायनो आं टाउनावनो थाखादों हो ओंखायनो बारा गेलेनाय मानाय गैयामोन आरो आंना न'सिंआवनो थानानै माबायोमोन बिमामोनजोंनो ओमफ्राय सानफ्रामबो जेला स्कुल थांनाय सम जाबाय स्कुल थांलाय टिसन लालाय बिदिनो आंना दिना जोबोमोन आरो ओमफ्राय बारा दुस्थ' नङामोन आरो आं मानसिआ ओंखायनो न'सिंआवनो थाबाय थानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो फरायनायजों टिभि नायनायजों बिमामोनजों थानायजों नो आंना उन्दै बैसोआ जोबलांदों गरम बोथोर फैबाथाय बिबै मो थाङोमोन खान्थाल हिरि माबा माबि जाहैनो थाखाय गोजां बोथोर उम गरम बोथोर होन थांनाय जायोमोन आरो बिबै मोननाव दा थ' देरबाय बहा थांनो ओंखायनो उन्दै समावनो बेफोरखौ मावदों आरो
औ
बारा उतफाथबो खालामनाय जायामोन आङो इदिनो सोरबा सोरबा थायोना बिफांफोराव गाखोनाय मानाय गि गेलेयोमोन आं बिदि टाइपनि नङा आरो ओंखायनो दलद दलद गेलेयोमोन गेलेबाबो
औ औ आंहाथ' ओन्दैनिफ्रायनो जे समाव गेलेनो रोंजेननाय बुजि साननो हनो रोंनाय रायलायनो रोंजेननाय बे सम निफ्रायनो माने ग्रोब हस्टेलाव दोनहैजादों माने ओरैबादि ओ गाबोमोन आङो हस्टेलाव थानो माने जे समाव पेरेन्टस जों थानांगौमोन बे समाव थानो मोनाखै आरो हस्टेलावनो ओन्दैनिफ्रायनो नार्सारिनिफ्रायनो आं हस्टेलाव थानानै देरनाय आरो हस्टेलाव हारसिं हारसिंनो सं हारसिंनो जि सुनाय हारसिंनो दुगैनाय फार्स्टावथ' बिराद खस्थ' मोनदोंमोन। नाथाय लासै लासै रोङाब्लाबो मावदाव माव हुदाफोरखौ रोंलांबाय टाइमलि सिखारनांगौ। थाइमलि जांगौ थाइमलि फरायनांगौ एखनबा समावबा बुजाबाय एखमबा लोगोफोरजों ज' ज' थायो नालाय हस्टेलाव इन्टारेस्ट एखमबा गेलेनायाव सोरजोंबा थख्लाय जाबाय माने गिदिरफोरजोंबो बुजानाय हेरेसमेन्ट बिदिबो लोगो मोन दों आरो इनजयमेन्बो मोन माने जाय समाव। जों अपेनलि थानो मोननांगौमोन गामिफ्राव बेरायलाबायनो जोंनि लोगोफ्रा गामियावनो थादों बिसोरो गोसो बायदि अबेबा साइकेल सालायदों अबेबा ओ दुगै हैदों। बिदिमोन आंनि लाइफथ टलिडिफारेन्टमोन आरोखि उन्दै समावनो हस्टेलाव दोनहैजानाय। आरो माखासे बुहुद क्रिटिकेल एखम्बा माने जाय खामानिखौ खुनु दिन मावफेरा खै बेफोरबादि खामानिखौ उन्दै समावनो मावनांनाय। बिदिजों थांदों आरो आंनि लाइफआ।
ओम ओम।
मान्दलि बोसोराव खेबनै सो ओ सामार भेकेसन। भेकेसन बेफोरावल'आव न'आव‌ स फैयोमोन बे समावलबो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनोमोन बिमा बिफाजों। बिदिमोन आरो आरो जों जेब्ला नोंथां बुंनाय बादिनो जेरै सामेर भेकेसनफोर मोनब्ला बिमाय मोनाव बिबैमोनाव आलासि जाहैनाय बेफोरबायाददियानोन जोंनि लाइफाबबो दैमायाव दुगैनाय। बिराद माने इन्टारेस्ट इन्ट्रेस्टबोमोन आरो एसे दुखुुनांथाव। बो होनजायो आरोखि जोङो। नाथाय दुखुुनांथावब्लाबो बे नङा दे बिमा बिफाया माबा मोनसे लाइफआव जेनेबा मा आंनि फिसाया माबा मोनसे साक्सेस जाथों होननानैसो बेखौ सेक्रिफाइसखौ खालामदोंमोन नङा होनबा जोङो जुदि गामियावनो जुदि थानानै थायोमोनब्ला आथिखालाव माने जों स्कुलफ्राव थाङाबो जानो हागौमोन। मागौमोन बिदि साननानै जोंखौ जो हस्टेलफ्राव मोजां इडुकेसन लानो थाखाय दोनहैदोंमोन जानांगौ आरो।
ओम। जोंनाथ' माने टाउनावनो थाफैनाय जाबाय आरोथ' गासिबो सुबिदाया टाउनावनो थाखाबाय। ओंखायनो हस्टेल होन दोनहरनाय जायाखै आरो।
औ।
उन्दैनिफ्रायनो भारा थाब बोनानै बिफाजोंनो थानानै स्कुल फरायनाय जादों आरो।
औ। आथि गोजो गोदो जोंनि समाव उन्दै समाव जों मारै गेलेयोमोन। आथिखालाव बिदि गेलेनाय खौ नुनो मोनला माखासे खेला दुहला गोदोनि स समावथ' मबाइलबो गैयामोन जाहैबाय जों आरो हस्टेलाव थानाय हिसाबै मबाइलबो बाहायनो मोनामोन। ओंखायनो जोङो बुहुत खेला गेलेयोमोन ओ खाबादिफोरखौबो गेलेयोमोन खारनाय खेला गेलेयोमोन। बल खेला फिल्डआव गेलेयोमोन। आरो बिदिनो समाव ओ मा होनो ओ थाखोमालायनाय। बा माबा। ओ गन दोनखोमालायनाय बेफोरबायदि बायदिसिना खेलाखौ जोङो गेले। गेलेयोन आरो आरो अन्थाइ जाबलायनानै जोङो बेफोरबादि खेला गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि। बे खेलाखौ गेलेनायखौनो नुनो मोनला।
ओम जोंबो स्कुलाव। बिदिनो लांखुमायोमोन आरो दुरुंफोर लांखुमानानै दुरुं बारनाय खेला। गेलेयोमोन ओमफ्राय। हमजाबा मास्टारफोरजों मा होनो? खोमाखेबहो जायोमोन आरो, आरो ओमफ्राय बिदिनो स्टिकारजों मा खालामनाय खेला
ओम, थारैनो सिगांनि समाव बिराद, माने, मोनसे प्रिसियास मोनसे टाइममोन आरो बै समाव। जों माने, बेलेग टेनसन गैयामोन उन्दै समनि टेनसना माने जों दा देरनानै, बायदिसिना टेनसन जालांबाय केरियारनि सायाव टेनसन जालांबाय, केरियारखौ माबारै दानो हागोन माबारै लाइफआव माबा मोनसे एसिभ, खालामनो हागोन बेफोर। बायदि टेनसना उन्दै समाव गैयामोन आरो गेलेनांगौ फरायनांगौ बिदि मोनसे माबामोन। आरो आथिखालावथ' नै- गथ'फोरखौ फिल्डआव गेलेनायखौनो नुनो मोनला बांसिनानो मबाइलावनो बेस्थ', जाय जोंनि थाखाय माने, जोंनि समाज जोंनि, न'खरफोरनि थाखाय मोनसे, गिख्रांथाव जानानै फैबाय आरो, बांद्राय मबाइल अभार मबाइल नायनायनि जााहोनाव माखासे - मेगन मेगननि नोजोर- फ्रा माने मेगननि, माबाफ्रा खमायलांबाय, आरो सोरबा बादिया, गेमनि एडिक्टेड जाबाय आरो सोरबा बादिया, मबाइलाव टाइम पास खालामबाय थायै-थायै माखासे गावनि फरायनांगौखौ फरायनो- रोङि जाबाय, गेलेनो रोङि जाबाय, बेवहाय हेल्थ- जोंनि गथ'फोरा बा आथिखालनि गथ'फोरा- बहुद हेल्थ इसुसफोरबो, माने, हेल्थ इसुसफोरनि गेजेरजों भुगिनांगौ जाबाय, दा गेलेयोबासो मानसिनि देहाया- स्ट्रं जायो नङा होनबा? खारनाय बारनाय बेफोरखौ गेलेयालासिनो मबाइल, न' सिङाव मबाइल थुबाय, थानायजों माने, बहुद गावनि ब्रेनजों लोगोसे - फिजिकेलिबो बुहुद माने, माबा जायो आरो खस्थ' मोनो देहाया आरो- माखासे बेमार-आजार साफानोबो, गोरलै जायो।
ओम,
नोंथांनि बादिब्ला, ओ उन्दै बेफोरबायदि, उन्दै गथ'फोरखौ - एडिक्टेड जानायनि- -फ्राय बासायनो थाखाय बा मबाइलफोर नायालासिनो, माबोरै खेला गेलेहोनो हायो? बेफोरनि सायाव फंनैसो फोरमायना होदो नोंथाङा।
गभारमेन्टआ मोनसे स्टेप लानो हायो। कि उन्दैफोरनि थाखाय मबाइलखौ- मा होनो रिस्ट्रिकटेड खालामनो हायो, मोनसे एजसिम, मोनसे बैसोसिम। बे दस्रा कन्ट्रिसफोराव खालामो। कि मोनसे लिमिटेद एज- गथ'फ्रा इन्टारनेट बायनो मोना बिदि खालाममोनबा साबसिन जागौ, जोंनि थाखाय। मानोना गथ'फोरा बिराद गाज्रि गाज्रि जिनिसखौ सोलोंगा दङ, मबाइल लानानै इन्टारनेटनिफ्राय माबा-माबि नायलाबायनानै उन्दै उन्दै बैसोआवनो जेखौ सोलोंना बेखौ सोलोंगासिनो दङ। स' बेफोर खौ हमथानो थाखाय जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे मावनो हायोबा मोजां। आरो बिमा-बिफाफ्राबो गुरैयै बुरखायनानै बुंनांगौ जायो आरो, बुजायनांगौ बेफोरखौ नायनो ना नाङा दानो होननानै एसे बायहेरायाव बेनो लांजायो बिमा-बिफाफोरा टाइमसफेन खालाम
औ
अब्ला गथ'फोरा साबसिन बुस्थु रोंगोन आरो बाहेरायाव
औ आरो स्कुल स्कुलफ्रावबो बे बेफोरबादिनि माने मोनसे एवेरनेस एवेरनेस माने स्कुलावनो जोङो गासि खौबो बांसिन सोलोङो नालाय न'आवबो सोलोङो नोंगौ ना नाथाय स्कुलाव सोलोंनायखौ जों बांसिन एसेब्लाबो लासिनो बेफोराव माने एसे देम'फोर देखायनांगौ जे अबाइल अभार मबाइल बाहायोब्ला गथ'फ्रा मा जायो बा ओह गेलेयोबा मा जायो आरो अबार बिदि न' सिङाव थाबाय थानानै मबाइलफोर नायबा माबायदि जायो बेफोरनि दे पेरेन्सखौ जोङो डेम' क्लासफोर बादि क्लास रुम सिङावबो देखायनो हायो। नङा होनबा अब्ला एसेब्लाबो माने ग गथ'फोरनाव नुनायजों गिनायजों मास्टारफोरनि बुंनायजों सोलायनोबो हागौ आरो लोगोसे जोंनि पेरेन्टसफ्राबो एसे रेस्ट्रिकटेड माने ओह मबाइलखौ गथायालासिनो बेनो ओह जेनेबा सोरबा सासे गथ'आ जुदि मबाइल बिबाय थादोंबा बिनो टाइम पास गेलेग्राफोर जेरै बलफोर बायनानै होफै न' आव बा माबा मोनसे क्रिकेटफोर बायनानै हो फै माबा मोनसे जिखुनु बा बेखौ सोलोंथाइ ओ डान्स क्लासफ्राव हरनाय बा सिंगिं क्लासफ्राव हरनाय बेफोरबादि गथ'खौ एसे बेस्थ'आव दोनोब्ला निसय बे मबाइलफोर बाहायनाया एसे खमायना हागौ नंगौना नङा नोंथांनि बायदिब्ला
औ जोंनावनो खमायो जों जुदि बेफोर खामानिखौ मावोबाथाय गथ'फोराबो खमायगोन गथ'फोरनि ब्रेना बिराद सोलायनो गोरलै जायो आरो स' जेसेबां फोरोंङो थायो उन्दै समावनो फोरोंनाया साबसिन
बेखायनोथ' बाथ्रायाव दङ उन्दै समावनो ओ औवा गोराखौ फेंनो हाया नाथाय औवाखौ फेङोबा उन्दैनि माने गोरलै समावनो फेंनांगौ होननाय बाथ्रा दङ नङा होनबा दा उन्दै समावनो जोङो केरेक्टार बिसिनि केरेक्टार दानाय बा बिसोरनि चाइल्हुद माबाखौ ओह मोजां भाबै लाङोबा निस्सय बेयो लाइफआव सासे मोनसे समाजनि एबा हादोरनि सासे मोजां गुन गोनां सुबुं जानो हा गोन
उम
उ टाइमाबो जाबाय जोंना अ दे थाथ'